औ खुलुमबाय नोंथां
अ नोंहा फ्रि दङ ना?
औ औ आं फ्रिदों नोंथां।
अ नोंथाङा फैदोंबा नोंथांजों मोनसे आयदानि सायावसो सावरायनो सानदोंमोन आङो।
औ जागोन दे नोंथां।
औ आं माने नैबे जोंनि आबहावाया माबोरै गाज्रि जाबाय दङ आरो बेखौ बोरै रैखाथि होन नांगौ बा खम खालामनो हायो बेनि सोमोन्दै एसे सावरायनोसै।
औ जागोन दे नोंथां।
औ गिबियावनो जोंहा आबहावा होनोब्ला जोंहा आबहावाया जोंनि मानसि सुबुं एबा जिब जुनार दावसिन दाउला गासैनिबो माने थांना थानायाव जोबोद गोरोन बिफाव लायो आरोना आबहावाया
औ नोंथां
औ बेखायनो दा बे आबहावाया बोरै गाज्रि जायो बोरै रैखाथि होनांगौ आं बेखौ एसो सावरायलांसै
औ जागोन दे नोंथां।
आबहावाया जोंना गिबियावनो गाज्रि जानायनि गुबै जाहोना जाबाय सुबुंजोंमा बांनाय। बेनि थाखायनो जोङो मा खालामो थायो सुबुं अनजिमाया थानो थाखायनो गोबां थानो थाखाय गोबां। न' बां लुनो थाखाय गोबां बिदिनो जानाय लोंनाय आदारनि थाखायनो जों बिफां लाइफां दानफैबाय थायोना? बेखायनो जोङो गिबियावनो जोंना बिफां लाइफां दानफैनाया जोंनि आबहावाखौ गोबां बिबांनि गाज्रि खहा खालामो आरोना मानो होनोबा बिफां लाइफां। दानफायोब्ला जोंनियाव माने जों मानसिया हां लानायाव गोनां जानाय अक्सिजेन गेस बे अक्सिजेन जेना गेसा माने बे आबहावानिफ्राय माने गोमालांनो हमो आरोना बा खहा जालाङोबा गाज्रि जालाङो।
औ नंगौ नोंथां।
ओ बिफां लाइांखौ एबा जोङो दानफायनायखौ बन्द' खालामनांगौ बिफां लाइफां दानफायनाय नि लोगो लोगो जेनेबा फांसे बिफां दानफ्लायोबा माने फांबा बिफां गायनांगौ आरो ना।
औ नंगौ नोंथां।
जों मोनो बिफां लाइफां दाननायनि दानफायनायनि जि बिबां बेखौ मेने जोङो समानथि लाखिनो हायो। जायनि जााहनाव जों बिफां लाइफां दानफैनायनि जाउनाव माने अखा हानायाबो खम जायो आरोना। बिफां लाइफां दानफाय ब्ला। अखा हानाय खम जायो आरो अखा हानाय खम जायोब्ला माने फुरा बुहुमाव माने रानस्रा हास्राव बालाबारि जानायनि माबा थायो आरोना चान्स थायो।
औ नंगौ नोंथां।
बिथाङा जोंनि आबहावायाव मोनसे गोनांथार बिफाव लायो ओखायनो जोङो बिफां लाइफां दानफायनायखौ बन्द' खालामनांगौ आरो ना।
औ उम नोंथां।
बिनि उनाव जाहैबाय जोंहा बे गारि मथर बाहायनाय मानो होनबा बे बुहुमाव गोबां बिबांनि गारि मथर गोबां ओंखारबायना जोंनि बुहुमाव बे गारि मथरनिफ्राय ओंखारनाय जिखिनि उखुन्दै मानो होनबा गारि म थ'रा माजों खारो होमबा पेट्रल आरो डिजेलजों खारो नालाय
औ औ।
बे पेट्रल आरो डिजिेल खामनानैसो गारिया खारो नालाय एनिबे खामनायनिफ्राय जिखिनि ओंखारनाय उखुन्दै बे उखुन्दैया माने बारमन्दलावनो गोसारनानै थायो आरो ना।
औ नंगौ नोंथां।
बारमन्दलाव गोसारनानै थायोब्ला माने गोबां कारबनदाय अक्सायदफोर थारमाने गोबां बिबांनि जाना थायो जायनि जाहोनाव जोंआव माने मानसिफोरनि सुबुंनि हां लानायाव माने गोबां खहा जायो जेरै माने हां लानायनि बेमार आसस्थामा बिदिनो संफ्ल'नि बिखानि गोबां बेमार जायो आरो ना। आरो गारि मथरजों लोगोसे जोंना साउननिबो माने सोदोबनि गोबां बिबांनि माने पलिउसन जायो।
औ।
माने बेखायनो जोङो बे गारि मथर बाहायनायखौ मायने हायोब्ला जोङो खम खालामनांगौ। माबोरै होनोब्ला दानि जुगावथ' गोबां मोब्लिबजों बाहायनाय गारि ओंखारबाय नालाय
औ
जदि जोङो मोब्लिबजों बाहायनाय गारि ओंखारनायखौ जोङो बाहायनो हानांगौ नखरावनो गंनै थाम गारि लानायखौ जों एसे खमायनांगौ बेफोरनि गोबां जाहोन आरोना जोंनि आबहावाखौ गाज्रि खालामनायनिबो
उम।
बेनि उनाव जाहैबाय जोंहा कारखाना बे जेनेबा गिदिर गिदिर दारिमिनफोर थायो नालाय नोगोरफोराव बेनिफ्राय जिखिनि ओंखारनाय बे खैला सावनाय इथा सावनाय बिदिनो गोबां थावनिफोरनिफ्राय माने गोबां गाज्रि गेस ओंखारो नालाय बिराद गिदिर गिदिर खारखानाफोरनिफ्राय बेफोर गेसाबो मायने बे बार मन्दलाव नों गोसारनानै थायो आरोना माने जोंनि आबहावाखौ जोबोद गाज्रि खालामबोदोंं बेबो। बेबो मायने जोंनि बे अजन लेयारखौबो माने गोबां गाज्रि माने खहा खालामगासिनो आरोना जोंनि अजन लेयारखौ जाय जोंनि साननिफ्राय फैनो आल्ट्रा भायलेट रेस बेखौ माने अजन लेयारासो लाखियो नालाय बे माने सानफा एफा फा गाज्रि जालांनो हमबाय दङ। बेनिखायनो जोङो बे दारिमिनफोरखौ माने एसे खम बाहायनांगौ आरो ना हायोबा खम खालामनांगौ बिनि उनाव ओमफाय जोंहा माने बिदिनो गाज्रि मुवा गारनाय प्लास्टिक बाहायनाय गेसाव गोफोन जेराव मेराव गारनाय बिदिनो गोबां जाहोनफोर दङ जेरै हा माने हायाव आबाद मावनाय समाव जों गोबां बिबांनि हा रासायनारि मुलि हाग्रा थैनाय मुलि फौ थैनाय मुलि गोबां बिबांनि गुबुन गुबुन जायगायाव माने बुहुमनि गासिबावबो माने मुलि बाहायो नालाय
औ
मुलिफोरा माने हानि जिखिनि जिब बेनि जिबखौ माने फुथारो आरोना माने माने जिब गैयै जायो हाया बे बांद्राय मुलि बाहायोबा हाया माने बिफां लाइफां रज'नो खस्थ' मोनोबा रज'आ बांद्राय मुलि बाहायोबा बेयाव आबाद मावनोबो हाया माने खनसेबाव बे मुलिया माने हाजों ओरै गोरोबलांनानै सिंथाराव माने दैजोंबो लोगोसे गलायहैफायो माने ओंखायनो दैयाबो जोंहा गोबां खहा जायो बिदिनो रासायनारि बिदिनो मुलि बाहायनायनिफ्राय दैमाफोराव बोहैलांनानै दैयाबो गाज्रि जायो बेनि कारखाना फोरनिफ्रायबो गोबां मुगुंनि गाज्रि मुवाफोरखौबो दैमाफोराव बोहै हरोना खायसे बेफोरबो गोबां बिबांनि माने गाज्रि जायो आरोना माने दैफोरा माने बे दैफोराव थानाय नाफोर बिदिनो फिसा फिसा जिबफोर एम्बु जेरै गोबां रोखोमनि एम्फौ एनला थायोना बेफोर माने जाय जोंनि मिथिंगायारिखौ गोग्गो लाखिनाय हेफाजाब जायो बेफोरफोरखौ थैजोबो आरो ना बेखायनो जोङो बेफोरबायनिफ्राय माने जानगाराव थानांगौ बिदिनो प्लासटिक बाहायनायफोरनि फ्राय जानगाराव थानांगौ प्लासटिक बाहायनायाबो दानि जुगाव गोबां बिबांनि जाबाय मानो होनबा प्लास्टिकाबो मोनसे सेवनो रोङि जिराद नालाय
औ नंगौ नोंथां
प्लास्टिक बाहायोबा जोङो प्लासटिक प्लास्टिकखौ जेरा मेराव गारनानै दोनोब्ला माने प्लास्टिकखौ सोरखिनानै माने बिफां लाइफाङा रज'नो हाया माने बेनिखायनो जोङो प्लास्टिक बाहायनायखौ खम खालामनांगौ आथिखालाव माने लेखा बिलाइनि ओंखारनाय माखासे प्लास्टिक बेगफोर मोनो नालाय मनाफोर बेखौ बाहायनांगौ प्लास्टिकफोरखौ जयै दोननानै बिदिनो मोनसे जायगायाव माने फिन माने बाहायफिननाय जायोना बेखौ माने बिदि बाहायनांगौ बिदिनो गोबां माने बिथिंनिफ्राय माने जोंनि आबहावाया खहा जाबाय दं आरोना बेनि गासै दायनिगिरिया माने जोंनि सुबुं माहारिनि बांनाया माने सुबुं माहारि बांनाय लोगो लोगो थानो थाखाय बिफां लाइफां दानफायगोन माने मानसिफोरनो रिसर्स नांगौनि थाखाय जों गोबां बिबांनि बिदिनो गारि मथर बाहायगोन मागोन बिदिनो प्लास्टिक बाहायगोन बेफोर गासिबनिफ्रायबो जोङो जानगाराव थानांगौ जोंनि सुबुंनि मोनसे मावनांगौ हाबा आरोना ओ नोंथाङाबो माबाफोर बुंनो सानदों नामा बेफोरनि आयदाफोराव गुबुनफोर माबाफोर
औ अब्ला आं बर' हारिनि जानाय लोंनायनि बागै एसे फोरमायनोसै नोंथांनिसिम
औ औ नोंथां दे हागोन दे
दा जोंना बर' हारिनि जानाय लोंनाय होनबाथ' गोबां दोङो दा आं माखासेखौ बुंजोबनोबो हायाबो जानो हागौ
औ औ
दा आं जेखिनि आं मिथिगौ बेखिनिखौ बुंनोसै
औ औ
गिबियावनो दोङो जोंहा नाफाम
औ
आरो नाजि
औ
सबाय अनला।
उम्म
आरो गोबां दंबावो जेरै।
ओ खांनानै जानाय मैगं जेरै खिफि बेन्दों।
औ
नोसिं
औ।
आरो गोबां बायदि बायदि दंबावो आं। माने बारा बुंजोबनो हायासै नोंथांनिसिम निमा
औ औ औ दे दे होजोबोद।
इफोरनि बागै एसे मोनफा मोननै एसे गुवारै फोरमायनो नाजागोन।
औ औ जागोन दे।
नाफामखौ जों माबायसा बानायो होनब्ला जोङो गिबियावनो। दंग एबा दैसायाव थांनानै ना गुरैग्रोयो।
औ।
बे नानि। बे नाखौ गुरहैनायाव जोङो जेखिनि जि मोननाय ना फिसा फिसा।
औ
बेखौ जोङो फोरानो नङाब्ला एवो।
उम्म
आरो जोङो थास। थास बायदि आरो मुला बिलाइ। मुला बिलाइ। नङाब्ला खिफि बेन्दोंखौबो एसे होजायो।
उम्म
बायदिखौ मेनानै। एबा ज गलायनानै औवा हासुङाव। सोना दोननाय जायो आरो ना नोंथां।
औ औ।
औ आरो बे औवा हासुंखौ। मोजाङै थालिर बिलाइजों माने होथेनानै। खरखौ हाजों लिरथेनानै मास। मोननै एबा देर मास। दोनथ दोननाय जायो आरोना नोंथां।
उम्म उम्म।
जायखौ जोङो। मास मोननै एबा देर मासनि उनाव जोङो बोखांनानै। बे नाफामखौ। फिन खेबसेबाव आरो नाबौना। एबा फिथा रखम बानायनानै।
औ।
फिन खेबसे एवबावनाय जायो आरोना नोंथां।
औ औ।
बेखिनियानो आरो आं दा गुबुन मोनसे बुंबावनो नाजानोसै नोंथां।
उम्म।
अनला।
औ।
अनलाखौ जोङो माइरंनिफ्राय बानायो। गिबियावनो जोङो माइरंखौ सोमनानै दसे समनि थाखाय दोनथ'नाय जायो। आरो बे माइरंखौ बोखांनायनि उनाव दसे जोङो फोराननोबो दोनबावनाय जायो।
आरो बे माइरंखौ जोङो उवाल नंङाबा दिंखियाव देनानै गुन्दै बानायनाय जायो।
औ
बे गुन्दै बाननानै जिखिनि जों मोननाय माइरंनि गुन्दै बेखौ जोङो अन गुन्दैबो बुङो। बेखौनो जोङो अनला मैगं बायदि बानायना जायो। जेरै जों अनलाखौ दाउजों जायो औवा मेवाइजों जायो। बायदि आरोना नोंथां आरो सबाय
औ
सबायखौ जोङो साम'जों जायो।
औ
दाउजों जायो।
औ
फोरान बायदिजों जायो।
ओम
आरो जोंना मोनसेथिंबो बर' हारिनि माने बियो गोजामसिन मैगं होनना बुंजायो नारजि नारजिखौ जोङो जों गिबियावनो नारजै एबा फाथो बेखौ जों फाथो बिलाइखौ जों खानानै फोराननाय जायो। बे फोराननानै दोननाय ओम जेनेबा फाथो बिलाइयानो राननानै बेखौनो जोङो थिना दोनो मोजाङै। आरो उनाव बेखौनो जोङो नारजि होनो। जायखौ जोङो अमाजों जायो। आरो आं बेखौ रोंनाय नंथ'ला नोंथां आं माने बेखौल' मिथिगौ। अमा बेदरजो' जायो बेखौल' मोजां मिथिगौ आरोना नोंथां।
औ
आरो जोंहा खिफि बेन्दों होनोब्ला बेयो मोनसे मुलि महरनि मैगं बेखौ जोङो हाग्रानिफ्राय खाबथिङो। जायखौ मुलि महरै बाहायनाय जायो आरो नोरसिं बिलाइ बेबो मोनसे मुलि महरनि मैगं जायखौ बर'फ्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो एबा सिगांनिफ्रायनो खाबथिंना जाबोनानै गोबां बेरामफोरनिफ्रायबो हामदों।
औ औ
नाथाय दा आथिखालाव बेफोर मैगंखौबो गोबां खमसै नुनो मोननाया। मानो होनब्ला जोंनिया नोंथां बुंनाय बिदिनो जेनेबा दहाय नोंथाङा जि बुंदोंमोन सुब अनजिमा बारायनाय ना नोंथां।
बिब्दि सुबुं अनजिमा बारनायनि जाहोनाव गोबां हाग्रा बंग्रा दाननायबो जादों।
उम।
जों जि खुनु मोननाय मुलियारि मैगं बेफोरबो गोमालांनो हमदों आरोना नोंथां।
उम उम।
अ।